नोंथां बुंनो हागोन दे।
ओ नोंथाङा मा खालामदों दासान्दि?
औ आं फ्रियानो दङ'। कल खाम बुंनो हागोन दे।
ओ नोंथांनिसिम कल खालामनायनि जाहोना जाहैबाय ओ नोंथां। बे मबाइलनि जुगाव जोंहा माबादि मबाइलजों हेफाजाब मोनदों आरो माबायदि जों मबाइलजों सोलोंथाइ लानो हादों नोंथाङा एसे आंनो फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ जोङो मबाइल बुङोब्ला माने बे मोनसे आइजें। माने जायनि जायनि हेफाजाबजों माने जोङो सोरखौबा कल खालामनोब्ला एबा माने सोरजोंबा जोङो राय लाराय रायलायनो गोसो बा आरो ना। माने जोङो एक मिनिट नङाबा एक सेकेण्ड बेहायनो जोङो बे मानसिखौ बे-बे मानसिनि नाम्बाराव जोङो कल खालायनानै माने जोङो बेजों रायलायना हायो आरोना। माने दानि आथि खालनि मुगावथ' माने जोंनि मबाइलनि जुग जाबाय माने सिगांथ' जोंनि आबै आबौ एब्ला नङाबा जोंनि आइ आफामोननि जुग आव माने बिदि मबाइल फैनाय जायाखैमोन। दाना जोंनि बे जुगाव मबाइल फैनायनिफ्राय माने जोंनि माने खामानिया बहुत गोरलै जाबाय आरोना जोङो मबाइलनि बे जाम बुंनि हेफाजाबजों माने जोङो बहुत गुबुन-गुबुन खामानि एब्ला बहत माने जोङो निउसफोर एब्ला जोङो माबाफोर जोंनि रोंगौथिफोर जों नायनो गोसो बा माने जोङो लोगो लोगोनो बे म बाइल नङाबा जानबुंनि हेफाजाब माने जों बेजों हेफाजाब लानानै जोङो लोग लोगो-लोगोनो जोङो जेखौ रोङा जेखौ रोङो माने जों बेखौ मिथिनो हायो आरो। औ
ओ जोंहा मबाइलजों ओ गोजान जायगायाव ओ खामानि मावनो थाङोब्ला बा सोरबा आलासिखौ खौरां लानोब्ला बे ओ बे मबाइलनि गेजेरजोंनो जोंहा बिसोरजों रायलायनो हायो बा बिसोरनि खबरखौ जों सोंनो हायो बिसोर माबायदि दङ बिसोर मा जायगायाव दङ बेफोर खौ जों सोंनो हायो आरोना नोंथां ओ जोंहा मबाइलजों सोलोंथाइ लानाय होननानै बुङोब्ला ओ जोंहा मबाइलजों ओ माबा मोनसे ओजबनि एप्लाइफोर फैयोब्ला बे एप्लाइफोरखौ जों मबाइलाव नुनानै बा ओ बे खौरांखौ जों नुनानै नै एप्लाय खालामनो
औ नंगौ औ नंगौ।
जोंहा मबाइलजों ओ मिनथिफेरै जायगाफोरखौबो नुनो हायो आरो बबावबा माबा मोनसे जाब्रबथाय जायोब्ला जोंहा निउस चेनेल फोराव ओ बेफोर जाब्रबथायखौ जों लोगो-लोगो नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां नंगौ औ
मबाइला जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि जाबाय गोनांथि जाबाय नोंथां
औ माने नोंथां नोंथाङा जेरै बुंदोंमोन माने आंबो बुंनोसै सानदों आरो ना जे जोंनि बे मबाइल एबा जामबुं जेरै नोंथाङा बुंदोंमोन ना माने जोंफोर माने गोजान-गोजान जायगायाव थानाय मानसिफोरखौ माने जोङो रायज्लायनी गोसो एबा जों बिसोरखौ कनटेक गोसोबा माने जों लोगो लोगोनो माने बिसोरखौ जोङो कनटेक्ट खालामनो हायो आरो ना जेरै जोंनि माने आगोलनि जुगाव जोंनि आबै आबौ उननि जुगाव माने बेे थाइम जोङो जामबुं एबा बे मबाइल बे गैनाय जायामोन जोङो मानसिफोरजों रायज्लायनो गोसोब्ला माने जों फोरो लाइजाम एब्ला नङाबा गुबुन गुबुन रोखोमनि माने बेबायदि हेफाजाब लानानै माने जोंफोरो रायजलायनो गोनां जायोमोन आरो ना माने बेबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोम एबा लाइजाम फोरनि हेफाजाब लाब्ला माने जोंनाव माने बे एबा टाइमा माने बुहुत खहा जायोमोन आरो ना
औ नंगौ नोंथांंगौ औ नंगौ।
बुंनो सानदों जेरै दाना बे बे जामबुं फैनायनिफ्राय बे मबाइल फैनायनि ओमफ्राय जोंफोर गो
हेल' हेल'
दे नों गोस जोङो लोगो लोगोनो कल खालामनानै जोङो रायजलायनो हायो आरोना आरो आङो बुंबावनो सानदों माने जामब बुंनि बागै माने जामबुंआवथ' माने मोनसे आइजों । बिनि सिङावबो माने बुहुत गुबुन गुबुन माने एप्लिकेसन एब्ला माने बुहुत गुबुन गुबुन आइजें फोर एबा फिसार माने थायो आरो ना।
औ नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ।
जेरै ससियेल मिडियाफोर दानाथ' माने थानायनि जुग जाबायना इन बा ए आइ नि जुग बे ससियेल मेडियाफोराव माने जोंफोरो गुबुन गुबुन जायगाफोरखौ माने जोंफोर बेरायहैयाब्लाबो जोङो बे गुबुन गुबुन जायग जायगानि जोंफोरो माखौ मिथिनो गोसो माने जोंफोर बेनि भिडिअ'फोर एबा बिनि बुंजानाय जायफोरा माने ससियेल मेडियायाव भिडिअ'फोर बनायो जेरैहाय आं बुंनो थाङो माने इउटुब एबा फेसबुक फोर बेफोराव भिडिअ' बानायो माने जोंफोरो बे फोराव एप्लिकेसनफोराव माने जोंफोर थांनानै नाहैनानै जोंफोर बे गुबुन गुबुन जायगा फोरनि बादै जों मिथिनो हायो आरो ना। आरो जेरैहाय नोंथाङा बुंलां जेरैहाय जोंफोरो बे ससे ससियेल मेडिया एब्ला फननि माने जोंफोरो हेफाजाबदों माने जोंनि जिबना मारैहाय गोरलै जाखो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
ओ गोदोनि समावथ' जोंहा जेबो मबाइलनि जेबो गो गैयामोन लाइजामनि जुगमोन नाथ थाय आथिखालनि जुगाव जोंहा मबाइलनि जोबोर गोनांथार मानो होनना बुङोब्ला ओ जोंनि गोनांथारानो जाहैबाय जों ओ सोरबा सोरखौबा खबर लानो बा सोरबा फोर माबाफोर जाब्रबथाइ जायोब्ला बे जाब्रबथाय जानाय ओ मानसिखौ हस्पिटालाव बा ओ बेराम नायजाहोनो थाखाय जों बे मबेइलजोंनो लोगो लोगो खरनि मानसिखौ जों कल खालामनो हायो। आरो बिदिनो ओ जोंनि जोंनि न'खराव माबाफोर गोनांथि बा ओ गोनांथि बा आंखाल जायोब्ला ओ गोजानाव थानाय खामानि मावनाय सु फनाव जों कल खालामनानै खोन्थाहरनो हायो बा नखराव माबा मोनसे जाब्रबथाय जादों उम नोंथाङा लोगो लोगो जोंनि नखराव फैनांगौ बा नोंथाङा नआव फैनांगौ बेबादि खौरांखौ जों लोगो लोगो हरनो हायो बे बेबादि ओ खौरांनि थाखायनो जोंहा मबेइला जोंनि थांना थानाया थासान थानायाव जोबो ओ हेफाजाब होदों बा मुलाम्फा खालामदों आरो औ नंगौ नोंथां औ
मबाइलनि माने आं बुंनो सानदों आरो ना
अ अ बुजि जागोन नोंथां।
माने जोंखौ हेफाजाब खालामो। मारै होयोबा माने जोंनि जिबनाव मा बे खहा खालामो आं माने बेखौ बुंनो सान माने आं बेखौ बुंनो सानदों आरो ना माने आङो मोजांखौ बुंनो सान जेरैहाय जामबुंङा जोङो बुंलांनाय बायदि जे बैहाय माने जोंफोर सोरखौबा माने फोरखौ जों कल खालायनो सानोबा जोङो लोगो लोगोनो माने जों बिसोरखौ माने कनटेक्ट खालामनानै न-नङाबा जों बेखो बिसोरखो बुंहरनानै माने जोङो लोगो लोगोनो खल खालामनो हायो जों बिसो जों रायजलायनो हायो आरोना आरो आं बुंनो सानदों जेरै एय बे बुहुमाव माने बे जोंनि मे थानाय जायगाफोराव माने जेसां खिनि माने रादाबफोर जादों जि जायाखै गाज्रि खामानि एबा गाज्रि मोजां खामानि बेफोर माने जेसांखिनि जादों जोङो बेफोरखौ माने लोगो लोगोनो बे जांबुंदों जानबुंनि लोगोसे बे ससियेल मिडिया एबब्ला गुबुन गुबुन एप्लिकेसनफोर दं जेरै फेसबुक इउटुब बेफोरखौ नायना नै माने जोंफोरो बेजों हेफ फोजाबोनानै जोंफोर बे जोंनि बुहुमफोराव जोंनि बे मुलुगाव मा मा जादों मा मा जायाखै जों माने बेफोरखौ मिन थिनो हायो आरो ना औ नोंथां नंगौना नोंथां बुंनाया? औ नोंथां आरो आं बुंनो सानदों माने माने जेरैहाय बे जामबुंङा जोंनि जिबनखौबो खहा खालाम
औ
जेरैना आं बुंनो सानदों बे जामबुङा जों जिबनखौ मारै खहा खालामनो हायो। आं बेखौ फोरमायनो सानदों जेरै बुंनो थाङोबा जेरै बुंनो था थाङोबा आं बुंलांसिदोंना? ओरैहै ससियेल मिडिया होननाय बे ससियेल मिडिया होननाया मोनसे बुहुत गोदोर माने जागा आरोना स्पेस माने हा बेहायनो माने जोङो बुहुत गुबुन गुबुन खामानि खामनो हायो आरो ना? जेरै जों बुंनांथिदोंमोन जोङो सोरखौबा कल खालामनो गोसोबा जोङो उवाट